औ
ङा खोनादोंना?
औ औ खोनादों।
अ नोंथाङाहाय फ्रि दंब्ला एसे माबा मोनसे टपिक फक्सनि सायाव रायज्लायनो हागोन ना?
औ हागोन
औ दे दायो मा टपिक्सनि सायाव रायज्लायनो
दावबायनायनि सायावनो रायलायनोसै खोमा दां।
औ रायलाय जायो।
औ औ
दायो नोंथाङाहाय बहाबा बहाबाफोर दावबायनोफोर मोजां मोनो नामा?
औ मोनो मोननायाथ' बिराद गोबां जायगायाव मोजां मोनो ना नाथाय एसे प्रब्लेम थाखा फैसानि थाखायनो
औ बबाफोर थांफेरबाय नामा दावबायनो नोंथाङा नोंथांजोआ?
दावबायनायाथ' आं बिदि थांफेराखै ओरैनो खाथि खाथि खालानि जायगाफोराव एसे एनै थांफेरबाय आरो।
नोंथाङा माबाफोर सोंनो गोसो दङ'ब्ला सोंनो हागोन आंनावबो
औ औ ओरैनो आं नोंथांनिफ्राय मिथिनो लुुबैदों आरोना माने माबायदि दावबायो
फ्रि टाइमाव माबायदि दावबायनो लुगैयो नोंथाङा बेफोरनि सायाव एसे फोरमायनो होदो आंनो।
औ फ्रि टाइमफ्रावहाय दावबायनो लुबैयो लुबैनाया नाथाय थांनाय जाया आरोना। माने मोनहा सौहरा गोजान गोजान जायगायाव दावबायनो लुगैयोना ओमफाय एसे एनै प्रब्लेमनि थाखायहाय थांनाय जाया आरो। माने औ बेफोर बायदि आरो थांनो लुगैयो गोजान गोजान जायगा ना नाथाय थांनाय जाफेराखै आरो दासिम थांदों थांबाबो खाथि खालायावहाय थांदों आरो अब्लाबो बेफोर बायदि गोजानावहाय थांनाय जाफेराखै दासिम।
औ औ ओरैनो जों गोजान
बेफोर गोजान जायगायाव दावबायनो
ओहो ओहो थांफेराखै बेरायनोलाय जोबोद गोसो जायो आरो गोजान जायगायाव नाथाय थाखा फैसानि प्रब्लेम था थाखायनो बेरायनो हायो आरो।
अ बेलेगनि माने गोजाननि नाजाराखौहाय नायनो लुबैयोना।
औ औ।
औ। नाथाय मा खालामनो आरोना थांनो हाया
औ औ।
औ।
ओरैनो बेरायग्रा जायगायाथ' दायो बिराद दं आरोना बेफोर जायगाखौ जों जानबुंनि गेजेरजों नुनो हायो आरो ना भिदिअफोराव जों नुबाथाय माने बिराद गोसो गोसोआ माने बेरायनो लुुबैयो आरोना आफसुस जायो ओमफ्राय आफसुस थायो आरो सानो बेरायगारहैसै नामा ओमफ्रार माखासे प्रब्लेमनि थाखाय ओंखायनो बेरायनो हाया जायो आरो
औ बिदि जायो आरो बांसिन नोंथांजोआ बबे जायगायावहाय औ दावबायनो गोसो जायो
बांसिन बुंनो थाङोब्ला आं ओरैनो माने बिराद गो ब्रायनो गोसो जायो हाजो एरियाायाव आरोना माने बिदिनो अरुणाचल बिदि फोराव आरो हाजो एरिया जायगायाव
उम
हाजो एरियायाव माने बिराद मोजां बेरायनो लुगैयो आरोना आङो। नाथाय बेरायनो हाया फैसा थाखानि थाखायनो माने बिराद प्रब्लेमाव थायो आरो
दा बेनि थाखायनो दावबायनाया जाफुं फुङा आरोना
औ।
माने लुगैबाबो सानबाबो माने जाफुङा आरोखि
औ औ ओरैनोथ' हाजो साइडखि बिराद बेरायग्रा जायगा दं आरो ना जेरै माबा थावां इदिनो जिर' आनिनि लुगैसो गारो माने बेरायनो ओमफ्राय थांनो हाया आरो बैफोर जायगायाव थांनोबो थाखायनांगोन।
माब्लाबफोर थांगोन नामा बेरायनो बेफोरबायदि जायगायाव
थांनायाथ' जिउआव थांगोन सानसे थांगोन आरोना थाखा फैसा थाबाथाय
अह। माने सिमांखौहाय मोगथां महराव लाफिनथारगोन आरोना नोंथाङा सिमांखौ माने मोगथां महर महराव जाफुंहोगोन आरोखि सानसे सम
औ औ।
औ
गावनि आथिङाव गावनि आथिंङाव गसंनो हानाय माने थाइम सम फैबाथाय माने बेफोर जायगाफोराव सानसे आंबो बेरायनो बेरायहैगोन आरो
उम बे आरो
औ औ ओरैनो नोंथाङा मा बेफोर बायदि जायगाफोराव बेरायनो लुुबैयो एसे फोरमायनो हागोन नामा आंनो।
अ माबायदि जायगायाव बेरायनो लुबैयो होनोब्ला बिदिनो जों दा गोबां मबाइल बेफोरबायदि टिभिफ्राव नुयोना गोबां इन्टारनेटनि गेजेरजों जों हाय जेरैखि जों दा काश्मिर ओम थावां बेफोरबायदियावहाय थांनो माने भिडिअ'फोरनि गेजेरजोंनो जायो नालाय माने बेफोराव थांनो बांसिन लुबैयो आरो अरुणाचल बेफोरबायदियावहाय
औ औ
उम बेफोरबायदि जायगायावहाय गोबां थांनो लुगैयो आरो नाथाय थांनाय जाफेराखै औ।
दाथ' गरम बोथोर नालाय जों बिराद गुसु थान्दा हाजो माने बिदिनो लादाख माने बरफ जायगा थाव आं इदि साइडफोराव बिराद बेरायनो लुगैयो आरो ना ओमफाय माथो खालामनो आरो बिराद बरफाव उन्दुहैनो लुगैयो गुसु आराम
ओं
बेरायनो हाया ओमफ्राय
उम औ उम बेफोरबायदि जायगायावहाय उम थांगोन आरोखि ना माब्लाबा बेफोरबाय जायगायावहाय
औ नखाजो आंहा न'आव माने एसे दिडिस्टार्ब जादों आरोना। दे जेबो नङा।
उम एसे प्रब्लेम नामा होमबा?
प्रब्लेमाथ' नङा माने सोरबा माने बिदिनो दावराव खालामदों आरोना माने एसे उसुबिदा मोनदों आरो रायजलायनो।
अ दा दा हासिगोन ना रायज्लायफिननो?
औ औ
माने बे दावबायनायनि सायावहाय राय्लायफिननो हाफिनसिगोन ना ओम औ औ ओरैनो नोंथांजोआ मा मा जायगाखौहाय बांसिन मिथियो जे बेरायग्रा दावबायग्रा जायगाखौ मा माखौ बांसिन मिथियो बिनि सायावहाय एसे फोरमायनानै होनो हा गोन नामा?
ओरैनोथ' गोबां जायगाफोर दं आरोना माने
औ
बुंनो बेरायनोथ' मोनजोबा बिदिनो बाट लादाख कास्मिर थावां बिदिनो हाजो एरिया थुमजां माने बांद्राय गोजाननिखौबो सानबाबोथ' अबाव मोनस'नो
औ
बेफोरबायदिनो बिराद माने दै एरिया गुसु जायगा फ्राव बेरायनो लुुबैयो आरो बिदिनो
उम बेफोरा आरोखि।
औ औ
उम
जोंहा बेरा रायनो थांथ' जायो आरोना माने
औ।
गारि मथरनि थाखायबो सोरबा गाखोनो हायि सोरबा गाखोनो हायि थाया थायो आरोना ओरैनोबा थ' आं गारि मथर गाखोनो हाया बारा।
औ बेफोरनिबो प्रब्लेम आरोखि।
औ औ।
औ।
नोंथांङा गारि मथर गाखोनायाव उसुबिदा मोनो नामा?
औ ओरैनोथ' बे खाथि खालायावहाय जे एसेबां लाब उसुबिदा मोना। नाथाय गोजानाव जों दा हान्थिफेरा बेना गोजान जायगा दावबायफेराखै बेफोरावहाय थांबा मिन्थिगोन हागोन ना हाया नाथाय खाथि खाला दावबायनायाव हायो आरो उस बारा असुबिदा एसेबां राब गैया। बेफोरबाय बेबायदि आरो गोजानावहाय दावबायफेराखै। नाव उनावहा थांबाय बायोबा मिथिगोन दा एसे बांद्राब उसुबिदा गैया आरो बेनोसै।
औ औ। ओरैनोबाबो आंहा एसे खाथि
औ। औ नोंथांनाहाय गारि मथर गाखोनायावहाय नोंथांजोंनाहाय गारि मथर गाखोनायावहाय एसे प्रब्लेमफोर जायो नामा?
औ जानायालाय जायो आं ससे लामा हान्थिबाबो माने फार्मासिफोरनिफ्राय टेब्लेट इदिनो जालांनासो थांखायो आरो ना। नंङाबा माने एसे गोब्राब जाहैयो आरो।
अ।
औ औ।
मान माने खाथि खाला दावबायनायफ्रावबो बिदि लांफाखानांगौ गोनां जायो आरोखि।
औ औ।
ए।
आरो गोजान जायगाथ' बेरायनाय सिमां नुदों बेफोराव बो थांबा बिदिनो खालामनां खागोन आरो ना माने टेब्लेट बिदिफोरखौ जाग्रोखानानै थांनांगोन आरो। नंङाबा एसे उसुबिदा जाहैयो। औ औ।
उम। ओ नोंथांङा जे गोजान जायगायाव बेरायनो लुबैयो ओमफाय नों दा‌ बादियावहाय मोनहै बे जा गोजान जायगायाव बेरायनो लुबैयो बेहाय मोनहैबा माने माबायदि फिल खालामगोन माबायदि माने माबायदि मोनगोन माने गोसोआव?
फिलाआथ' बिराद खुसि माने हेपि। मोनगोन थेवब्लाबो गारि गाखोनायाव मारै थांगोन माने मथर गारि गाखोना मारै थांगोन बेखौ एसे सानग्रोनो गोनां जागोन आरो।
आं।
औ।
उम उम।
ओरैनोथ' बेरायनोथ' नङा होनबा माने बेरायनो लुगैनायनि फुबावनो माने बायक फोर गारि मथर गाखोनो हायिखौबो बारा माने
औ औ
औ औ
माने थांनो मोनबा आरोना माने गोजोननाया बांसिन फैगोन आरो ना माने
बेजोंनो माने एसे बावगोमानोबो हागौ आरो माने बिदिनो लोगोफोर बुरजाबाथ' बावनायनि सान्साव बिदि थायो आरोना एसे माने हारसिंफोर इदि माने सानै साथामबाथाय माने एसे प्रब्लेमाव जानो नागिरो आरो।
औ औ
औ
उम
ओरैनो नोंथाङा माबाफोर बुंबावनो गोसो दं नामा?
ओम बुंनोथ' गोबां खोथाफोर दं गोबां खोथाफोर दङ ओमफाय नाथाय आंहा एसे बिजि बिजिसै ओमफाय दोनथ'नोसै नामा नों
औ दे बिदिब्ला होमबा उनाव लोगो मोन
उनावहाय सावरायफिननोसै।
औ औ
औ दे